हेल' नोंथां औ नोंथां। अ मा खालामबाय दं? अ अ आं नै नोंथां सेरेप नागिरबाय दं।
नंगौ।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा मावगासिनो दा ओरैनो।
मावनायाथ' ओरैनो दाउ हांसो फिसिगासिनो।
आतसा
लै नोंथां जेबो
नंगौ ना नोंथां उम बे नोंथाङा हांसोखौ बेसेसो फिसिदो।
हांसोया आंनाव दा माबा दङ मा होनगोन बेखौ दुइस' फर्टिनाइन।
ओम टु फर्टि नाइन
औ टु फरटि नाइन
ओमफ्राय माबोरै फिसियो नोंथां इखो।
फिनायाथ' गोरलैयाव लाइटजों हेबसिं ला लाइटजों हिट खालामनांगौ आरोना गुदुं खालामनांगौ।
औ औ।
बिनिफ्राय सप्तासेसो बिदिनो गुदुं खालामना दोननांगौ आदार सादार होनानै दै होनानै।
ओ।
बिदिनो बिदिनो होबाय आदार आररि होबाय थानांगौ आरो ना। औ
ओ।
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां माबोरै?
ओमफ्राय ओइ अ
उम
ओम ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो दै होरि ओरै मुलि भिटामिन बिदि होबाय थानांगौ आरोना। आङो आदारखौ सानसेयाव खनथाम होयो।
उम
फुङाव खनसे सानसौफुआव खनसे बिनिफ्राय मोनाबिलियाव खनसे सोनो गोनां टाइमाव,
औ औ मा मा मा आदारहोयो जेनेबा बेनो?
आङो गोरलैयाव फार्स्ट बिदिनिफ्राय गगदानाव फ्रि स्टार्टार होयो।
औ,
बिनिफ्राय एसे फ्रि स्टार्टारा जोब्बाथाय,
औ,
जेब्लासिमहालागै फ्रि स्टारा जोबा अब्लासिमहालागै होबाय थायो बेनिफ्राय जेब्ला फ्रि स्टार्टारा जोबो अब्ला आं ग्र-ग्रवार होयो। गेदेर गेदेर आरो बेनिफ्राय बेखौ मास मोनसे होयो ग्रवारखौ। बिनि उनाव नेक्स्ट मासाव जेनेबा थ्रि मान्थ रानिंआव
हम।
फिनिसार होयो।
औ औ।
बे गेजेर गेजेर ओंखामबो होयो ओंखामजों गुन्दैजों एसे खरसा खम जानायनि थाखाय।
औ ओमफ्राय मा होनो बे हांसोआ देरनो बेसेबांसो सम नांगौ।
फाननाय फाननो जानाया लागैना नोंथां?
औ औ नोंथां औ जेनेबा नोंनि नोंथ' इनभेस्टमेन्ट रखम जाहैबायना बे। नों बायनानै फिसिनानै फेदेरनानै फानहरनाय बे समहालागै बेसेसो सम नांगौ जायो?
फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै फाननो जानायलागैहाय टटेल थ्रि मान्थ नांगौ आरोना, थाम दान। थाम दाननिनाव थाम दाननि उनाव फानजायो औ।
औ,
बांसि औ नाइन्टि देस, बांसिनानो मा होन मोनगोन बेखौ जुलाइ जुलाइ दाननिफ्राय
औ,
फिसियोब्लाथाय ओजोंहाय दाम मोनहैयो आरोना। दिडिसेम्बर नभेमबर नभेम्बराव अक्ट'बर नभेम्बराव दाम मोनहैयो।
बेसेसो लायो बिदिनो बे हांसोआ जेनेबा नों फिसा बायजेरनायाव आरो माने बिदैखौ बायग्रोयो ना फिसाखौ बायो
आंथ' मोननैखौबो मोननैखौबो बायो बिदैबो बायो फिसाबो बायो
अ बिदैयाव बेसेसो लायो पार मोनसे बिदैयाव माने दैसे बिदैयाव
अ देखियाव सोरबा आत थाखाबो लायो सोरबा न' थाखाबो लायो सोरबाबा दस थाखाबो लायो जाय जि दाम बियो बेखौनो होनना फैयो आरोना बेनिफ्राय दस थाखानि सायावाबबो होआ
अ दस थाखानि सायाव होआ ओमफ्राय दाउखो जेनेबा बिदै गफायखांनानै दाउ फिसा बायनायाव बाथाय बेसे हांसो फिसा बायनायाव बेसेथो गैया
अ गोरलै फिसाखौ न'
आ
ओरैनो गग्रा गग्रि बिदैनिफ्राय गग्रा गग्रि लायबोयोबाथाय फर्टिफाइभ लायो ब्रैजिबा रां
आ
बिनिफ्राय सान सप्तासे थानायफोरबाथाय बिदिनो बाजि रां दजि रां द'जि रां बिदि लायो आरोना
अ मोजाङानो बदि लाब थायोना बेयाव नोंथां
औ लाबथायायो नोंथां
अ होनबा मोजाङानो ओमफ्राय नोंथां दा दाउ फिसिनाया माबोरै
मा होनदों
दाउ फिसिनाया नथां माबोरै
दाउ फिसिनायाबो बिदिनो नोंथां सेम दाउनिया दाउनि बिदैया जेनेबा आं मेसििनाव बहनो नालाय बिदिै बायनानै
औ औ औ
बिदिनो बिदैखौ मेसेङाव होबाथाय जिदाइन सान अथ्र' दिन बा बिस दिन अथ्र' दिनाव गनाया जाखायो आरोना ओमफ्राय बिस दिनाव कमप्लिट जायो
औ औ औ बिदिनो दाउनि आदारा माबायदि जायो जेनेबा हांसो गोसोआव जेरै जे आदारखौ बाहायो दाउनायाव बेखौनो बाहायो नामा नोंथां
औ नोंथां दाउनियावबो सेम दाउनियावबो गोरलै दाउ फिसानियाव थ्रि स्टारारखौ नांगौ आरो ना
आरो
बेनिफ्राय देरबथाय ग्रवारखौांगौ बिदिनो फिनिसारबो होजायो नोंथांनि बाजेट नि लोगोआव खोथा आर ना बेयो
औ औ
बेखौ होनोमबा मार्केटाव बायना मोनो आरो ना माबाखौ मा होनो बे आदारखौ
औ आदारखौ मार्केटाव एभेलेबल मोननाय जायो नोंथां बिदैखौसो कालेकसन खालामनांगौ
अ बिदिसो आरो नथां होमबा बांसिन प्रफिटआ बांसिन प्रफिटआ दाउआव थायो ना हांसोआव थायो
हांसोआव मोनसिै नोंदां खम समनि गेजेराव गेजेरावनो फाननो हानाय जायो
नथा दाउनियाव बेसेबांसो सम नांगौ जेनेबा बिदियै
दाउनियाथ' नोंथां बिदिनो बा दान द' दान गाहाम नांगौ जायो मोजाङै गेदेर खालामनो थाखाय
औ औ औ
दाउआव बारा बिदिहाय लाब थाहैनो नागिरा हांसोआव मोजांसिन आरोना थ मा होनो थाबनो फाननो हानाय जायो मोजां प्रफिट मोनो आरोना हांसोआव बिदिनो नोंथां गोबां लसबो जायोलै
औ
हांसो फार्मआवनो हाबनानैबो गुबुननि हांसोआव फैनानै खेबथारफैयो
औ औ औ
नै दिनैबो माथाम मानि खेबथारना गालांदों
उम हांसोआ
औ हांसोआ गुबुननि हांसो जोलाया
होमबाथ' बुहुद लस जाबाय नोंथाङा औ बुहुत लस जाहैबाय माथाम मानिबाथ' बुहुद लसआ जाहैबाय
औ पास्स' पास्स' बाथाय पन्द्रस' थाखा लस औ ओजोंहाय ग्रवार बेेक्सिनि दामानो थांफ्रामो फ्राय
औ नोंथाङा बे हांसो फिसिनाय दाउ फिसिनाय फार्म बाहायनायखौ माबेबाफोर कचिं लादों मोन नामा नोंथांङा
कचिंथ' बिदिहाय लानाय जायाखै नोंथां आङो ओरैनो गिबियावनो न'आवनो ओरैनो नायग्रोदोंमोन आरो ना दसथा फन्द्रथासो फिसिनो नायग्रोदोंमोन बेनि फ्रायहाय इउटुबाव नायदों आङो इउटुबनिफ्रायसो एसे सिखायनानै नै
औ
मोजाङै फिसिनो हानाय जाबाय आरोना दाबो एसे रोंबावनांगौ दङमानि बिदिहाय रोङाखै
अ'
एसे रोंबावनांगोन
उम उम उम होमबा नोंथाङा होमबा सोरहाबा सोरहाबासो जाहैबाय माने जेनेबा मालायनिफ्राय मालायनाव सोलोङाबालासि नों निजिनो गोसो गुदुं जानानै सोलोंनाय खम जाहैबाय इउटुबाव नायनानै बा मोजाङानो नोंथांनि आयदियाया
औ
नाजागोन जोंबो सानसे
औ नोंथाङा मा मावगासिनो नोंथां
नोंथां आंथ' दा फरायगासिनो नोंथां
औ मा फरायगासिनो नोंथां
एल एल बि फरायगासिनो नोंथां
आतसा
औ
जोब्बायना नोंथां कर्सआ
नोंथां जोबनायाथ' अलमस्ट जोबनाय रोखोमानो फाइनाल एक्जाम होबाय ओमफ्राय रिजाल्ट मोनथ'वाखै
औ औ रिजाल्ट जोब्बाथ' नोंथाङा
औ रि रिजाल्टआ होबाथाय औ नोंथां डाइरेक्टलिथ' हबनाय नङा जेनेबा आङो रिजाल्ट मोनखांबाथाय लाइसेन्सनि थाखाय एगजाम होनांसिगोन एप्लाइ खालामनानै हेल हेल
औ नोंथां
औ नोंथां नेट प्रब्लेम मोनदां बारा खोनाफैआखै नोंथांनिखौ आंथ दा रिजाल्ट मोनखांबाथाय इ लाइसेन्सनि थाखाय एप्लााय खालामनोसै ओमफ्राय
औ
मोनबाथाय कर्टआव थांनोसै थां ओम सिनियर रेबकेटनि आन्दाराव मावनोसै
औ
थिन बोसोरसो मावनानै बिदिनो हारसिंनो केस गेलेनो हानाय जाबाथाय हारसिं गेलेनोसै जोंथ जों ओ सिनियर लोगोनि नि आन्दाराव मावफानांगोन बोसोरनै बोसोरथामसो
औ औ नोंथाङा ओरैनो माबेहाय लादों मोन माबाखौ कर्सखौहाय
आंथ ओरै बिटि सि आवनो लादों
औऔ एडमिसन फिस एडमिसन फिसा एडमिसन फिसा बेसे बेसे बेसेबां
नोंथां एडमिसन फिसाथ ओरैनो थार्टिनि प्लास जायो नोंथां। ओमफ्राय कर्सआ कर्सआ थ्रि इयार्स जायोल सिक्सथा सेमिस
औ औ औ थ्रि इयार्सआव ओरैनो बेसेबां बेसां खरस जायो नोंथां?
उम नोंथां कलेजनि ओ फ्रम फिल आप खालामनायजों जाबनायजों थांगोन नोंथां देर लाखसो थांनो हागौ अवान पइन्ट फाइभ एल
औ औ औ
आरो नों गोजान जायगानिफाय थाहैनाय हिसाबै ओ मा होनो लजिं थानांबाय नों संना जानांबाय गावबा गाव मैगं-थाइगं बायनानै ओंख्रि बायनानै थाव, संख्रि, बानलु बिदि बायनानै जानांगौ जायो नालाय थांगोन बोसोरथामाव गां उम थिन लाखसोआ आरामसे ओरैनो थांगोन।
औ
उम थांलाय-फैलाय खरसा आरो फ्रम फिल आप खालामनाय बिदि आरो
औ नोंथाङा हिनजावखौ लांफैयाखै?
दे हबा नोंथां जोंना मा होनो समाबो जाबाय ओंखाम जानायनि
औ दे औ गोजोनथों नोंथां।